थां
औ नोंथांङा फ्रियैनो दङ ना?
ओं नोंथां फ्रियैनो दं
अब्ला आं माने दानजिसे समनि थाखाय मोनसे आयदानि बागै नोंथांजों सावरायनो थाखाय ओमफ्राय बे फन कलखौ हरनाय जादोंमोन
ओं नोंथाङा सावरायजानो सावरायनो हागोन।
अ औ अब्ला जों अब्ला जों माने जों जोनोमगिरि आइ आफानि बागै रायलायनोसै ना एसे
औ औ रायलायजागोन दे नोंथां।
औ औ थ' अब्ला आं फोरमायग्रोनसै नोंथाङा बिनि उनाव फोरमाय जाय गावनि गोसोनि साननायखौ
नंगौ औ जायो।
औ दे जेरै आंनि साननाय मथेबा मानि जोंनि आइ आफामोनहा जोंनि बिमा बिफा मोनहानो जोंनि मानि इसोर आरोना ओ जोंनि थानो हागौ बेलेग बेलेग मानसिफोरनि थाखाय बेलेग बेलेग इसोर बेलेग बेलेग जा थिबाय नाथाय बेलेग बेलेग इसोर थानो हागौ खिन्थु जोंनि आइ आफामोनहानो जोंनि आसल इसोर बिसोरनो जों खौ बे बुहुमाव जोनोम होनानै लाबाय जोंखौ गसंनानै जोंखौ थाबायनो जोंखौ लायरायनो आरो जानो लों ओ बा माबा मोनसे खामानि मावनो फोरोंलांबाय आरो बिसोरनि थाखाय थैजासिम जोङो सासे ओन्दैसा गथ'आनो जानो हागोन मालाबाबो जों बिसिनि थाखाय देरा बेखौनो आं सानो आरोना आरो
औ बिसिनि अनगा जोंखो एफा मानि अन्नाय आर रावबो होनो हाया आरोना। जों फिसाय बा जोंनि बिसि बा जोंनि फिसाफोरानो जोंखौ बेबायदि अननाय नङा जेरै जोंनि आइ आफामोना जोंखौ अनो आरो आं आंनिनो बिबैमोनख' नुबाय आरो थैनायनि आगोल बिसे आंनि आ आइमोनखौ आफामोनखौ अनलांखो जोंनि आइमोनहा ओ आंनि आइआथ' खननैसो अपरेसन जाबाय होनजायो अब्ला आंनि आबैनि मेगनाव जे मोदै फैयोमोन खौ आं नुयोमोन माबायदि टेनसन लानानै ओ जानो लोंनो हायैनि थाखाय जोंखौ बो टेनसन लाफायोमोन जोंखौबो नायोमोन बे खिन्थु थांनानै जे गावनि फिसाजोखौ नायनांगौ बिखौ बियो बावनो हायामोन सब समाय माने गावनि फिसाजोखौ गोसोखांबाय थागोन जानायबा होन सुनाय होन जोंखौ नायनाय होन अब्ला उन्दै समाव आं नुयोमोन आरो जोंनि आबैखौ थैनायनि आगोल माबायदि जोंनि आइनि थाखाय बेबिदि खालामनानै गालांदों आरो दाबो आं आंनि आइखौबो नु दों आरो इसे एफा खस्थ' खालामनै आंखौ फेदेरबोबाय आंनि फंबायबो फेदेरबोबाय आरो दा आं माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैबा बियो हरनि थिनथाबाबो आंनो फन हरनानै आंखौ सोंहरगोन आरो ना खि हामगोना हामदिया माबा मोनसे जागोन ना जादिया गावनि देहाखौ खखा खालामनानैबाबो बियो हर थागोन आरो जोंखौ सोंहरगोन आरो ना बिबायदि अननाय जोङो दस्रानिफाय मोननो थाङा बिखौ जोंखौ बेबायदि अननाय जों सोरबा लोगोनि मोननो थाङा जोंनि मास्टारनो जोंनि लोगोनो जोंनि खुरमानो बा जोंनि फिसाय बा बिसिनो जोंखौ बेबायदि अन्नाय नङा जोंखौ सबसे सिगां नायग्रोग्रायानो जोंनि आइ आफासो ओमबाथ' आं सासे बिमा जानो दासिमबो मोनाखै आंनाबो बिराद उन्दै आरो बैसोआव स' आं मिथिया आरोना मानो थाखाय एफा खस्थ' जोंनो बिसोर खालामो जोंनि आइ आफाोनहा बेखौ आं दाबो मिथिनो हाया आरोना देलांफोर मिथिबायबा मिथिगोन खोमा खिन्थु सानो आरो आं ङो जोंनि थाखाय गाव गिजि गस्ला गाननानै फिसोर थायो जों गस्ला बायनानै होफैबा रागा जोंयोसो मानो फैसा बेबायदि बाहायनांगौ गावबा गाव बुस्थु बायनानै लानांगौमोन ना होननानै बे बायदि जोंखौ रागा जोङो आरो आइ आफा दा आं नुनो हायो। गावसोरनि थाखाय खालामनायखौ रागा जोङो। खिन्थु जोंनो बिसोर गावसोरनो गिजि गस्ला गाननानै बा फैसा गैयाबाबो जोंनि थाखाय माबा मोनसे बुस्थु नांगौबाथो बायनानै होथारगोन बबेनिफ्राय लाबोयो बेखौ मिथिनो मो थाङा आरोना खिन्थु खालामनानै होथारगोन माबा मोनसे नांगौ जाथारदों बा जोंनाव। बेखौ आं नायनो हायो आरोना। दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना मा सानो आइ आफामोननि बागै।
औ नोंथां हागोन। नोंथाङासो बुंलांबाय बिमा बिफाया सासे गिबि इसोर होननानै।
थ' जोंनि गिबि इसोरा बिमा बिफायानो। जों बिमा बिफा गैयामोनब्ला जों बुहुमाव जोंबा बे बुहुम समायना बुहुमखौ जों नुनो मोननाय नङामोन। ओम बेजों लोगोसेनो नोंथाङा मख'लांबाय बिमा बिमा बिफाया जोबनो गैयै अनो आरो। जों बिमा बिफाया जेब्लासिम जिउ थागोन अब्लासिम जोंखौ ओ अनलांबाय थागोन। बिमा बिफानियाव अननाया माने एसे बेलेगखा आरो। रावनिबो अननायजों माबा रावनिबो राग रागाजों बिसोरनि अननायखौबो रुजुनो हाया बा बिसोरनि रागा जोंनायखौबो रुजुनो हाया। बिसोरो रागा जोंदोंब्लाबो जोंखौ जोंनि मोजांनि थाखायसो जोङो। बा जोंखौ माबा मोनसे बुजायदोंब्लाबो जों जों खुद्रिनानै थादोंब्लाबो बेसोरो जोंनि थाखायसो बेफोर खिनिखौ खुद्रि होयो बा बुजिथों होननानै बेखिनिखौ जोंखौ रागा जोङो बुजायो।
थ' बेजों लोगोसे आं सासे बिमा बा आ आङो सासे फिसाबो आरो ना।
औ।
औ आं बिमा जानानै आङो मोनसे ओ सोलोंनानै मोनदों। जेनेबा बिमाया जेबो सोमोन्दो गैया लासे फिसाखौ अनो जोङो सासे फिसाइखौ अनो बेयो मानोना आंनि फिसाइ। बा बेयो आंनि बिसि बिनि थाखाय जों अनो बा ओ बे सासे माने सोमोन्दोजोंसो जोङो अनो आरोना। गुबुनखौ जोङो फिसाखौ माने मोनसे सोमोन्दो गैयालासे जोङो अनो जों ओ फिसानि थाखाय जोङो जेबो सोमोन्दोखौ मिथिया बा जेबो बारहुंखा फैदोंबाबो जों मिथिया माबा मोनसे जुदि फिसानियाव नांदोंबा बेयो आंनिफ्राय नांनानै थांग्रोदों बायदि आं मोनो आरो।
आं सासे बिमा जानानै बेखौ मोनदांनो हादों जेनेबा जों गि बि ओ गु दान जोंनि उदैयाव थानानै जोङो गथ'खौ जोनोम होयो नालाय जों गिबि दानावनो जेनेबा फिसाया जिउ हाबिनिफ्रायनो जिउ मोनिफ्रायनो बा जोङो फिसानि महर नुवा मोखां नुवा गन्थं नुवा जों फिसाखौ उदैयाव थानायनिफ्रायनो जोङो फिसाखौ अनो। जोङो बेखौ सानो देरोब्ला बे बायदि खालामगोन बे बायदि बेखौ बिदि खालामगोन बा बे बायदि जाहोगोन होननानै जों मोनसे सिमां सुजुयो।
थ' बेफोरबायदि सिमांखौ खायफा फिसाया माने फेलें खालामोबा जोङो गोबां दुखु मोनो बिमानि जुदि सासे फिसाया बिमानि मेगनाव मोदै बख'योबा बिनि गाइखेर जानायनि ओ माबाखौ जोङो माने सुख'नो हाया आरो जों थैजासे माने बिमानि जोंथ' गाइखेर जानानै देरो बा बिमानि उदैनिफ्राय जोङो। गु दान बिमानि उदैयाव थानानै जोङो जोनोम जायो। ओमफायसो बुहुमखौ नुयो जोङो माने गाइखेर जानायनि माबाखौ ओ मा होनगोन जोङो सुख'नो हाया आरोना। जोङो लाख लाख खरर' खरर' जोङो फैसा थाखा होनानैबाबो जों बिमानि अननायखौ जोङो सुख'फिननो हाया आरो। नों सासे बिमा जाबासो नों माने बेनि फिलिंखौ बा बेनि मोनदांथि बेखौ नोङो मिन्थिफिनगोन आरो थ' बेजों लोगोसे दायो आं सासे बिमाबाबो आंखौ आंनि बिमाया मालाबाबो अननो गाराखै
आंनि फिसाखौबो आंनि बिमाया अनो आरो बिनि सायाव आंखौबो अनो।
ओ बिमानि अननाय बा बिफा बिफानि अननाया गोबां आलादा नोंथाङासो होनलांबाय बे बिमा बिफाया गाव जानो गैयाबाबो जोंनो जाहोयो गाननो गैयाबाबो जोंखौ जि नांगौ बेखौ खौ गानहोयो जों जि खालामनो गोसो जों जा फरायदों बेफोराव जों जोंखौ हायाबाबो थाइसेखौ थायनै खालामनानै जोंनो फरायहोबाय फोरोंहोबाय गावनि आथिङाव जोंखौ गसंहोबाय बेजों लोगोसे दा जोंनि संसारखौ बिसोरो मोजां जाथों होननानै सानफ्रोमबो आर'ज गाबोबा गोसो सिङाव लुबैयो
ओ बेजों लोगोसे बिफा बिफाया ओ मोनसे बुंनो हायै माने मख'नो हायै मोनसे गोलोर बिबान जोंनि गावनि फाफ्लियाव माने जोंखौ लानानै बिबान मोनसे बाननानै लाबाय थायो आरो माने बिफायाबो बिमाजों लोगोसे थैजासिम माने जोंनि थाखाय खस्थ' खालामलाङो आरो आ गाव गाव जानो मोनाबाबो जोंनि थाखाय सानसे सानसे बाहेरायाव थांनानै खामायहैयो बा बिजनेस फोर मावहैयो बेफोरबायदि आरो बिफानि बिफा आरो बिमानि बेलायाव अननाया आलादाखा आरो नोंथां।
उम उम औ दा बेनोसै आरोना नोंथां मानि जेरै नोंथाङ बुंलांबाय बिमानि मोनसे दायथ' बिफानि मोनसे दायथ' बे आलदा आलदा थाखायो आरोना। खिन्थु अन्नाया सानैनोबो ओ मानि सुख'नो हायैबा सानख'नो हायै अननाय दङ आरो ना सानैनाबो जोङो मानि सासेया बांसिन अनदों बा सासेया बेनिफ्राय आंखौ बांसिन अनदों बिदि होनलायनो हाखाया मानोना लायथ'फ्रानो आलदा आलदा जालाय होखायो बिमाया जोंखौ जन्म होबाय बिमाया जोंखौ फोरोंबोबाय आरोना। बि बिदि बिदि थानांगौ बिदि जानांगौ जोंखौ रायजलायनो फोरोंबोबाय जोंखौ नायबो आरो ना बिमाहा बेनो सेम आरो ना। फिफाया जोंजों बारा माबा रायजलायनाय सोंनाय बेफोरबायदि गैयाबाबो जोंखौ फिहोबाय जोंनि गस्लानिफ्राय जोंनि जानायनिफ्राय जोंनि फरायनायनिफ्राय जोंनि ओ गोजान जायगायाव थांनाय बा जोंनि माबा मोनसे लुगैनायनिफ्राय बे जोंनि बिफाफोरानो जोंखौ मानि ओ मा होन मा नोंखौ कमप्लिट खालामहाय आ जोंखौ न' जाफुंहोदों आरो जोंनि लुगैनायफोरखौ जोंनि बिफामोनहानो जोंनि खर' सायाव जोंनि उखुमा जुदि गिजौ बिफाया गावनो माने ओ आखाइ बन्द' खालामनानै होगोन खिन्थु गाव उन गुनाय नङा आरो जोंखौ फियो जोंखौ सि होनाय नङा आरो अखायाव। गाव जोंनि सायाव साथा लानानै थागोन खिन्थु गावसिगोन खिन्थु जोंखौ सिहोनाय नङा बेफोरबायदि आरोना बिफानि अननाया। आरो बिमानि अनाया बेनो जे माने जाय बुस्थुआनो जोंखौ माबा होनथों खिन्थु जेरै नोंथाङा दासो बुंलांबाय गाव नोङो नोंथाङा बिमा सासे ओंखायनो नोंनिफ्राय नांनानै थांनाय बायदि मोनो नों फिसाया माबा मोनसे जायोबा। बेनोसै आरो फिसाखौ माबा मोनसे जानाय नांगोन बिमाया मोनसे दाहाल बायदि जानानै थायो जोंखौ खैफोद खैदाव गोग्लैहोआ गावनाव खैफोदा नांथों खिन्थु जोंखौ खैफोदाव गोग्लैहोआ आरो ना।
नोंगौ।
बिसिनि अननायखौ जों माने सुख' होनो हानाय नङा बेखौनो आङो सानो थैजासिम रावबो मानसिया सुख'होनो हानाय नङा। दा बेनोसै आरो सान आंनि साननायफोरा।
नंगौ नोंथां बेखिनियानो ओ गोबां दङ जोङो बिमा बिफ फिफानि अनायखौ ओ माने सावरायनानै बा जोङो बुंनानै जोङो फोरमायजोबनो हाया बय बो सानसे बिमा जागोन बा बिफा जागोन बयबो बे मोनसे मोनदांथिखौ मोनदांबासो माने बयबो बुजिगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ।
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ दे नोंथाङा जागोन दे गोजोनथों।
ओं गोजोन्थों नोंथां।